अ दे जोंहा बर' हारिमुनि बागै सावरायनोसै।
औ नोंथां सावराय
औ। गिबिआवनो आं नोंनो फोरमायगोन जे बर'फोरा माबायदि बुंनो थाङो ओ ओमबा आं फोरमायसै बर' हारि होनोब्ला गोदोनिफ्रायनो जोंहा जै ओ गावनि राव धोरोम हारिमु गासिबो दंखाजोबो बिनि बिनिखायनो आं नों माखासे बर'फोरनि ओ फोरबोफोरनि बागै फोरमायनोसै नोंथां।
औ नोंथां।
बर' हारिमुनि मोनसे बा रंजाथाव रंजानायफोरबो होनबा जोंना बैसागुखौ बुंनो हायो नोंथां। ओ बैसागु फोरबोआ मोनसे बर'फोरनि ओ गिदिर फोरबो जेरैबाव ओ मोसौनि बैसागु मानसिनि बैसागु आरो बायदि बायदि बैसागु जों नुनो मोनो बिनि सिङावनो गोदोनि समाव जों बैसागुखौ ओ दान मोनसे फालियोमोन आरो बिनि उनाव जों दा आथिखालाव नुयो- नायोब्ला जों बैसागुखौ ओ सप्ता खनसे एबा से सप्ताल' फालिनाय नुनो मोनसै नोंथां ओ जोंना गिबियावनो जाग्रोयो बैसा गुआ जोंना मोसौनि बैसागु ओ मोसौनि बैसागु होनोबा जोंना गिबियावनो ओ मोसौखौ थु खैयो मोसौ बैसागुआव ओ मोसौखौ थुखैनायाव थुखैनो दैमायाव लाङो एबा ओ दै दैमा एबा दैसाफोराव जोंहा लाना थाङो मोसौखौ लानानै थांनाय जा बेखौ लाना थांनाय समाव जों मोसौखौ औ लावथि एबा दुरुंफोर नाय जा जों बेखौ रायदों जोंसो बुनाय जायो बेजों लोगोसे जों मोसौखौ लांनाय सम समाव ओ मोनसे सिबिं खेराइ फोनोना जों बेखौ सिबिं एवनानै जों बिखौ मोसौ खौ सारै सारै जों दैमासिम लाङो लांखांनायनि उनाव जों मोसौखौ दैमायाव थुखैयो थुखैखांनायनि उनाव जोङो ओ मोसौनि मोसौनो जोङो माखासे माला गानहोयो जेरै गोदोनि माबाफ्रा व ओ आबै आबौमोनना बुंनाय दं जेरै लाव एरि माला सुनानै गान गानहोब्ला मोस बआ गिदिर गोलाव जायो होननानै ओ फो फोथायनाय दङ बिनिखायनो जोंबो ओ मोसौ बैसागु बेखौ गानहोनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा ओरै मोसौनि मोदोमाव ओ सारायनि हांगारखौ सेख'नानै एबा आरो थाव गोथांजों लगायनानै बेखौ फुननानै होनाय जायो। ओ जोङो जेब्ला मोसौखौ खलाय लांफिनो अब्ला जोङो ओ सबाय सेरे फोसनानै जों उनाव फोथाराव बेखौ मोसौखौ हगारना दोनो बेनि उनाव जों मोसौखौ हगारखांनायनि नि उनाव जोंहा ओ मोनसे बर'फोरनाव फोथायनाय दंदि ओ मोनसे मैगं थाइगंफोर गोखै गोखा जायोब्ला जोंहा ओ बर'फोरनि माखासे ओ मोदोमाव जेरै सानाय सुनाय बेमार आजारफ्रा हामो होननानै बर'फ्रा बेखौ फोथायनानै जेरै एक्स' एकथा सेजौसे एबा हाग्रा बंङानिफ्राय ओ नागिरनानै मैगं मैलाजों एवनानै जायो जों जेरै माखासे मैगंफोर नि मुंखौ आं फोरमायनोसै नोंथाङा जोंहा गिबियावनो दङ खिफि बेनदों आरो बेजों लोगोसे थालिर फस्ला आरो मानिमुनि, जोगोलावरि, खांसिंसा बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि जों बर'फोरा बेखौ ओ हाग्रानिफ्राय नागिरनानै जोङो एवनानै जायो‌। जाहाथे जोंनि फोथायनाय दंदि गोदोनि आबै आबौमोनना बुंदों जेरै ओ बेफोरबायदि बे मैगं मैलाखौ जायोब्ला जेरै
नोंनि ओ मोदोमाव जानाय जेब्ला बेमार आजारफोरा हामो होननानै फोथायो बे बेनिखायनो बियो मोनसे मोसौनि बैसागु जाबाय आरो बिनि अखानायै जोंहा ओ मान मानसिनि बैसागु जायो जों मानसिनि बैसागुआव जेब्ला जोंहा ओ आनान गसाइफोरखौ ओ सुबुंफोरा गाबज्रियो जाहाथे देग्लायनि बोसोराव ओ मोजाङै मोजां बारहोलांनो हाथों आरो बोथोरनि आबादफोरा मोजां जाथों होननानै जोंहा ओ मानसिनि बैसागुखौ हाय आनान गसायनायाव आरज खालामो एबा फुजा होयो बेबायदिनो बरफोरा ओ बैसागु फोरबो फालियो बैसागु फोरबोखौ फालियो बैसागु फोरबोआ मोनसे मिथिंगाजों सोमोन्दो थानाय फोरबो आब आबाद आबाद आरो मिथिंगाजों सोमोन्दो थानाय मोनसे फोरबो। ओ बे बैसागु फोरबोआव जोंहा माखासे जेरै सेंग्रा सिख्ला आलदा आरो बोराय बुराय आलादा जानानै रंजायो जेरै सेंग्राफ्रा सेंग्रा आलादा रंजागोन आरो बोराय बुरैफ्रा आलदा रंजागोन बेबादिनो बे रंजानाय समाव जोंहा माखासे बरनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय दखना ओ गामसा बिदि गाननानै आरो आरनाइ फालिनानै बर सेंग्रा आरो सिख्लाफोरा रंजायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा दोरोङारि दामजुथाबावो जेरै खाम सिफुं सेरजा जथा गंगोना हारमुनियाम बायदि बायदि आरो गरखा बेफोर दामजुफोरखौ लानानै जों ओ बैसागु बोथोराव जेरै बोरायफ्रा बोराय आरो बोराय बुरैफ्रा आलादा आरो सेंग्रा सिख्लाफ्रा आलदा बेफोरो ओ बेखौ रंजानायखौ नुनो मोन आरो नोंथाङा उम बेबायदिनो जों बैसागु खौ स्नि सान बेबायदिनो रंजाबाय थायो आरो बिनि नखर बैनि नखर थांलायनानै जोंहा ओ जेरै बरनि दोरोङारि जौ बेफोरखौ लोंहै लायो जेरै जौ गिसि जौ गोरान बेफोरखौ लोगो आरो ओ से सप्ता जोंहा बेखौ आराम रंजानानै बिनि उनाव जोङो आबाद फोथाराव ओंखारो बेफोरखौनो बेफोरनो जाबाय मोनसे बैसागु बरनि देरसिन फोरबो होननानै बुंनो हायो आरो नोंथां। आरो बेयावनो जोंहा माखासे गामि ओनसोल फ्रावबो गोबां ओ जेरै बैसागु फोरबो फालिनो थाखाय जोंहा मोनसे रंजाथाय फोरबो खुङो जेरै ओ गामि गामि लायै गामि आरो बेयावनो जोंहा माखासे गोबां ओ बरनि देंखोगिरि रोजाबगिरिफोरखौ जों बावनो हांख्रायनानै जों बैसागु फुथोरखौबो रंजायो आरो बराय आरो नोंथां। नोंथाङाबो एसे बरफोरनि बागै बर हारिमुनि बागै एसे फोरमायना होदों नोंथां।
औ नोंथां बर हारिमु होननानै बुङोबा जोङो नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंनि बर हारिहा मोनसे जोङो हारिमु बिथिङाव जोंहा जौगानाय बा जोंनि आंगो मोजां आंगो जोंहा मोसानाय मेथाइ खननाय आंगो गेलेग्रा आंगो धोरोम आरो बेबायदिनो आंगो फोरबोफोर बेहा बेबायदि दङ आरो। नङा होमबा नोंथां? आरो जोङो बे फोरबोनि ओ फोरबोनि बेलायाव नोंथाङाबो बुंबाय ओ खोब मोजाङै मोनदों नोंथां। जोङो बेबायदिनो जोंनि फोरबोखौ जोङो गाजा गोम खुंलां खुंलांबाय थानांगौ जोंहा जोंनि हारिमु होननानै बुङो बा बर हारिहा मोनसे मोजांथार बा गावनो आंगोनि हारिमु गोनां बा जौगासारनाय मोनसे हारि जेरैहाय जोंहा जोंनि ओ मोसानायनिफ्राय लानानै जानाय हुदा धोरोम माखासे आसार खान्थि माखासे दोरोङारि दामग्रा देग्रा बेबायदिनो माखासे दोरोङारि ओंख्रि बे फोरो जोंहा दंजोबो आरो नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो जोंहा ओ माखासे दोरोङारि ओंख्रिफोर होननानै बुङोबा जोंहा जोंनि बर हारिनि ओंख्रिफोरा जाहैबाय माखासे अनला ओंख्रि जोङो बे अनला ओंख्रिखौ जोङो बैरै बोरै जायो होनना बुङोबा जों अनलाजों दावजों जानो हायो अनलाजों अमा गोरानजों जानो हायो आरो बेबायदिनो जोङो अनलाजों ओ एम्फौजों जानो हायो आरो बेबायदिनो जोङो अनलाजों गुबुन गुबुन मैगं थाइगंफोर होनानै जानो हायो जेरैहाय जोङो मा होननानै बुङो ओ अनलाजों खख्लिं अनलाजों मुला अनलाजों आलु अनलाजों मेवाय आरो बे बेबायदिनो गुबुन गुबुन मैगं थाइगं होनानै जोङो जोंनि बर'नि दोरोङारि अनला ओंख्रिखौ जानो हायो आरो नङा होनबा नोंथां ओ थिग बेबायदिनो जोङो अनला ओंख्रि संनायाव जोङो खारदैनि गोनांथि जायो बे खारदैखौ बबेनिफ्राय मोनो होननानै बुङोबा जोङो खौ आंगो गावाबा गावनि आंगोनि आदबजों जोङो बानायनाय जायो जेरैहाय जोङो थालिर बिलाइ बा थालिरनि गांखंफोरखौ जोङो फोराननानै सावनानै। जोङो बिनि हाथफ्लाफोरखौ ओ दैजों ओ गलायनानै गोग्गो खालामोबा जोङो बेखौ खारदै मोननाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो सिबिं आरो बेसरनि जिगाबखौ जोङो सावनानै जोङो मा ओ हाथफ्ला खालामनानै जोङो बेखौ दैजों सरोबा जोङो ओ खारदै मोननाय जायो। जोङो गोबावथार बाहायनो थाखाय बे सिबिं बा हाथफ्लाफोरखौ जोङो मा होनना बुङो ओ बे हाथप्लाफोरखौ सावनानै हाथफ्ला मोननायखौ जोङो दै सारस्रोनानै ओ लगायनानै बेबायदिनो गोबाव सम बाहायनो थाखाय फिथर खालामनानै बा सिुथमनानै जोङो फिथर फिथर खालामनानै दोननो आरो बेबायदिनो नांगौ समाव जोङो बेखौ ओ दैजों सरनानै जोङो खार महरै बाहायनाय जायो नाथाय माब्लाबा माब्लाबा समाव जोङो खारदै मोनस्लाबाबा जोङो बेखौ हाथाय बा बाजारफोराव बायनाय जोङो मा होननानै बुङो जाजाग्रा सदा ना बेखौ बाहायनाय जायो आरो बे जाबाय जोंहा दोरोङारि अनला ओंख्रि संनायनि आद आरो बेबायदिनो जोङो नारजि याव जोंहा जोंनि बर'नि दोरोङारि नारजि ओंख्रि जेरै बेबो मखजाथाव जेरैहाय जोङो नारजि ओंख्रि होननानै बुङोबा जोङो ओ बे नारजि ओंख्रिखौ जोङो गिबियाव फाथो बिफांनि बिलाइखौनो बानायनाय जायो फाथो बिफांनि बिलाइखौ जोङो ओ फोरानोब्ला जोङो नारजि महरै नारजि मोननाय जायो बे नारजिखौ बे बिलाइ गोरानखौनो जोङो नारजि महरै जायो आरो जोङो नार्जि ओंख्रिखौ जोङो फ्राय ओ अमा मेजेमजों जोङो बांसिन जानायखौ नुनो मोनो ओ थिग बेबायदिनो बे नारजि ओंख्रि यावबो जोंहा खारदैनि गोनांथि जायो गिबियाव जोङो खारदैजों ओ बे नारजि ओंख्रिखौ जोङो ओ मा होनो रुनानै लाग्रोनांगौ। साग्लिनांगौ बेनिफ्राय जोङो बेदरखौ एवनानै आरो बेबायदिनो जोङो नारजिखौ हो होनानै बेबायदिनो माखासे मस्ला आरिनि लाइफांफोरखौ होनानै जोङो जायो आरो ना। आरो बेबायदिनो जोंहा दोरोङारि ओंख्रिनि बेलायाव जोंहा मोनसे दंबावो नाफाम बाथोन नङा होमबा नोंथां बेबो जोंहा नाफाम बा बाथोन होननानै बुङोबा जोङो नाफामखौ जोङो गिबियाव जोङो नानिफ्राय बानायनाय जायो। जेरैहाय जोङो दैबाफोरनि बा दैसा फोरनि नाखौ लाबोनानै जोङो फोराननांगौ जायो बेनिफ्राय जोङो ओ थासजों लोगोसे जोङो देग्लिनानै माखासे भयाम एबा हासुङाव सोनानै जोङो माखासे दानहालागै दोनो बेबायदिनो बेखौ दोननानै जोङो जाजानाय सम जायोबा जोङो बे खौ ओ बोखांनाय जायो आरो ओ थादायाव थाव गुदुं खालामनानै ओ बेखौ सामब्राम बानलु होनानै एवनानै दै होनानै मोजाङै गोदौ होनानै जोङो मोनसे बाथोन महराव ओ दोननानै आरो मा माखासे मस्ला हारिनि लाइफांफोर खौ होनानै जोङो जानाय जायो ओरैनो जानायाव नाफाम बाथोना जोबोद गोथाव मोदोमनाय नङा होमबा नोंथां। बेबो जोंनि मोनसे मख'जाथाव दोरोङारि ओंख्रि दानिया आङो फोरमायनो सानदों नोंथांनो जोङो माखासे जोंनि ओ हारिमु आयदा जेरैहाय जोंनि ओ मोसानाय आरो मेथाइ खननाय आरो दामग्रा देग्रा जोङो जोंनि हारिमुनि मोसानाय होननानै बुङोब्ला जोंहा बागुरुम्बाया मख'थाव नङा होनबा नोंथां बागुरुम्बाखौ जोङो बर' आइजोफोरा मोसायो। बेखौ मोसानायाव जोङो ओ बर'फोरा दख'ना गानो आरो आर'नाइ लायो बे बेबादिनो जोङो ओ जोबोद गाब गोनाङै बा जोङो बेबायदिनो माखासे ओ जोंनि बर'नि जोङो गायनाय फुनाय बायदिसिनाफोरखौ लाफानानै जोङो बेफोरखौ दिन्थिफुंनो नाजायो जेरैहाय जोङो बागुरुम्बा मोसानाय बेखौ जोङो मुलुगनाङैनो मिथिनो थांगासिनो। दङ बियो मोनसे जोबोद जौगामानि मोसानाय होननानै सिनायजानो थांगासिनो दङ। बेजों लोगोसे जोंहा मख'नो हाबावो जोङो दावस्रि देलाय मोसानाय आरो थुंग्रि सिबनाय मोसानाय आरो ना गुरनाय मोसानाय बेफोरबो जोंनि मोसानायनि गेजेराव मख'जाथाव नङा होनबा नोंथां आरो बेबायदिनो जोंनि बर' हारिनि दामग्रा देग्रा आगजुफोरनि बेलायाव जोंहा दंबावो खाम सि फुं सेरजा जथा गंगोना आरो बेबायदिनो जोंहा जाबस्रिं थरखा बेफोरबो जों जोंनि बर'नि दोरोङारि दामग्रा देग्रा जायखौ जोङो ओ फोरबोफोराव आरो मो सानाय आरो मेथाइ खननाय बेफोराव जोङो जोङो मा होनना बुङो ओ लानाय जायो आरो नङा होमबा नोंथाङा आरो बेबायदिनो जोंनि बर' हारिमुवा जोंहा जोबोद गोग्गाथाव आरो जौगानाय आरो नङा होनबा नोंथां! दा बेनोसै आरो नोंथां नोंथांजों सावरायनानै जोबोद मोजां मोनदों नोंथां साबायखर थाबाय नोंथां। औ